औ नोंथां गोजो गोजोन फुंबिलि।
आदसा आदसा आदसा दिनैहाय जों नोंथां ओह सोलोंथाइनि मोनसे आयदाखौ लानानै रायज्लायनोसै नङा होमबा?
औ जागोन नोंथां जागोन।
औ औ दायो होमबा आंनो जागायग्रोनोसै?
औ जागोन दे नोंथां। हेल' नोंथां! हेल'! हेल'! हेल' नोंथां! हेल'! हेल' नोंथां! हेल'! खोनायाखै हेल' हेल'! हेल' नोंथां! हेल'! खोनादोंना नोंथां?